हेल'।
औ नोंथां। हेल'
औ मोजाङै खोनादों ना?
औ मोजाङै खोनादों नोंथां।
नोंथां दायो फ्रिना?
औ नोंथां। फ्रियनो दङ दायो।
औ अब्ला नोंथां नोंथाङा सावरायनो थाखाय माबा मोनसे
दाथ' औ आं मोनसे सावरायनो थाखाय मोनसे आयदा सानदोंमोन। नोंथाङा बे कम्फर्टेबोल नंगौना नङा बिनि सायाव आं सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय। ओ आथिखालनि हाबा आरो गोदोनि हाबानि ओ फाराग। बिनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां।
हाबा नेमखान्थिनि सोमोन्दै आरोना नोंथां? औ नोंथां सावराय जागोन दे।
औ अब्ला आं अब्ला आं जागायनोसैना नोंथां?
औ जागोन दे।
माने सिगांनि हाबा आरो दानि हाबा। नोंथाङा माबायदि फारागखौ मोननो हायो?
नोंथां जोंहा हाबा नेमखान्थि होनोब्लाथ'। गोदोनि समनि समाव एसे आलादामोन नाथाय आथिखालाव जों ए से आलादा नुनो मोनसै नङाहोनबा नोंथां?
औ-औ
ओ गोदोनि समाव जोङो हाबा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि हाबाफोरखौ नुनो थाङोमोन। ना नोंथां?
औ-औ-औ
जेनेबा बिदिनो जोंहा हाबा गोलाव, बा खारस'नाय हाबा, दंखा हाबनाय हाबा बेफोरबायदि गोबां मोनोमोन ना जों ङो नोंथां
औ-औ नंगौ-नंगौ।
औ दा बेबायदिखौ जोङो माने आथि खालाव नुनो थांला आरो माने नोंथां।
औ-औ
जोंना गाहायैनो जों सोलायनाय होननानै बुंब्ला जों बेखौनो मोनग्रोयो। बिनिफ्राय नेमखान्थिनि बेलायावबो जोंहा नोंथां गोदोनि समावहाय जोंहा हाब बा गोलाव नेम खान्थिजों सोलियोमोन ना एबा हिन्जाव नायनो थांनाय आसान खेबलायनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिफोर दङमोन।
औ नोंथां औ।
गोदोनि समाव माने नायनानै लायनानै हाबा खालामफैनाय न'खर गंनैखौ नायलायलायनाय बेफोरबायदि नेमखान्थि दङमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ माने जों गोबां खम नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ-औ-औ नंगौ-नंगौ नोंथां
आथिखालाव मा जाखो जोंहा माने गोबां लाइमोनफोरानो गावबा गाव गोसो थोलायनाय थाखासै नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ-नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बैफोरबायदियाव माने जोंहा माखासे जोंनि बर'नि धोरों गियाननि जा नेमखान्थिफोर बैफोरखौ जों माने गोमालांनायखौ नुनो मोनबाय आथिखालाव माने जोंहा गोदान मुगाजों गोरोबनानै जोंनि हाबा नेमखान्थिफोरखौ जों माने सोलायबोनानै लानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ-औ
दा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय जोंहा हाबा होनो हाबाखौ हाबा गोलाव नेमखान्थिजों खालामोमोन हाथासुनि खुरलायनाय नेमखान्थिजों बानायोमोन। नाथाय आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलथिं हयथ' गुबुन गु अब्बा बबेबा-बबेबा जायगायाव दासिमबो हाथासुनि खुरनायखौ खालामो नाथाय दा जोङो जोंनि जायगायावहाय हाथासुनि खुरनायखौ जोङो नुनोनो थांला आरो नोंथां। जोंनिया डाइरेक्ट आरो सान्स सानसेनो हाबा दाननानै मा जानाय लोंनाय खालामो। खिन्थु जोङो बै हाथासुनि खुरनाय नेमखान्थिखौ जों नुनो थांला आरो बेजों लोगोसेनो । गोदोनि समाव जोङो हाबाखौ खुङोब्ला जोंहा माखासे थालिर बिलाइनि खौनो सायनासालि लुनानै
औ
बेफोर थालिर बिलाइयावनो ओंखाम जानाय बा थालिर गांखंआवनो ओंखाम जानाय जों बेफोरबायदि गोबां माने माबाफोर खौ नुनो थाङोमोन आरो नाथाय आथिखालाव मा खालामखो जोंहा ओ जिनि गोबां मोजां मोजां साजायनानै । बिबार एरि गोबां आर्टिफिसियेल बिबारफोरखौ जों बाहायनानै साजायनानै। गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बा समायना रमायना । फार्स्ट नुथायजों हाबा खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा नोंथांमोननि थिं गोदोनि बायदिनो हाबा खान्थिखौ दासिमबो बा हाबानि नेम खान्थिफोरखौ दासिमबो खालामो ना आथिखालाव नोंथांमोननि बेला जायगायावबो सोलायनाय फैबाय ।
ओ नोंथां उम बे जोंनि जोनिथिंबो बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो सोलायबाय। गोदोनि दिनाव जों उन्दै उन्दैबा हाथासिनि खुरनायखौ नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव हाथासनि खुरनायखौ नुनाय जालिया। आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो सा- सानसेनो लाबोनाय एबा सानसेनो माने हिनजाव गोदानखौ हराव लायनानै माब्लाबा
औ
हाबा दाननायखौ नुयो आरो माब्लाबा हरावनो लाब खांनानै हाबा दान्नायखौबो नुयो बुंनो थाङोब्ला हाबाया जोंनिथिं सानथाम बायदियानो जाहैयो मानोना हिन्जाव लाबोनायनि सिगाङावबो ओ मानसिफोरनो जायबा हिनजाव लायगोन बिसोरखौ ओ ओंखाम जाहैयो खामानि ओ गामिनि खामानि माव बा मानसिफोरखौ ओंखाम जाहोयो हाबानि सानसे सिगां बे हाबा खालिबो आलासि आरो गामिनि बायदिसिना दा मानसिफोरनो ओंखाम जाहोनाय। आरो हाबानि अखानायैबो हाबायाव जायफोर खस्थ' खालामदों ओंखाम ओंख्रि संदों बिसोरखौ हाबानि अखानायै जाहोनाय जायो एक्सट्रायै बेफोरबायदि दि हाबाखौ जोंथिं नुनाय जायो आरो नोंथां। जाहोनाय जाहोनाय लोंहोनायनि बिथिङाव ।
औ औ
बे बुं औ देलाय बुंलाय नोंथां ।
औ दा बिदिनो जोंहा गोदोनि समावहाय माने गामियावनो बयबो जयै रायजो राजा लानानै हाबा दाननाय बेफोरबायदि नेमखान्थिया सोलियोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ ओहम ।
नाथाय आथिखालाव मा जोंहा मन्दिरफ्रावबो हाबा खालामनाय गावबा गावनि बाय बाहाग बिबा जाथि खुरमाफोरखौल' लोगोआव लाफानानै बा माखासे मोजां लोगोफोरखौल लोगोआव लाफानानै जोङो खम सुबुं नि गेजेरजों माने जों मन्दिरफ्राव हाबा दाननाय बेफोरबायदिखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै नाबा नों
औ नंगौ नाथाय बे बिथिङाव जोंनिथिं दासिमबो जाथ'वाखै मन्दिरफ्राव हाब हाबा लानाय मानाय जोंनिथिं गोदोनि बायदिनो गामिनि बा आसार बि बिथांमोनानो हाबा दानोमोन आरो दाबो दाननायखौ नुनाय जायो आरो बेफोरबायदि मन्दिर माबा माबियाव हाबा जानायावथ' नुफेराखै न'रावनो सायनासाालि बानायनानै न'आवनो हाबा दाननाय खान्थिखौ दाबो जों थिं नुनाय जायो आरो नादा उम
मोजां नोंथां नोंथांमोननिथिं दासिमबो बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरा दङब्ला
औ
नाथाय जोङो बबेबा बबेबा जायगाफ्राव बास माखासे सुबुंफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुसै नङा होनोमबा नोंथां मनन्दिरफ्राव हाबा जानाय
औ नंगौ नंथां नंगौ
दा नोंथां जोंहाथ' हाबाया नेमखान्थि होनोब्ला गोदोनि समावहाय जोंना हाबाया गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दङमोन नङा होमबा जेरै जों खारसननाय हाबा बा गोरजि गोरजिया हाबा बा दंखा हाबनाय हाबा
औ
बैफोरबायदि आरो दोनखारनायबो दंमोन नामा नोंथां
औ दोनखारनाय दङ नोंथांनो दङ
औ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि हाबानि बाहागोखौबा जों हाबानि नेमखान्थिखौ नुनो थाङोमोन नाथाय आथिखालावथ जों बेफोरखौ नुनो थांबांलानो नङा होमा नोंथां
औ न द नांग
नोंथाङा बैफोर जेनेबा दंखा हाबनाय हाबा बा खारसननाय हाबा बैफोरखौ नोंथाङा मेगनजों नुफेरबाय नामा
दंखा हाबनाय हाबथ नोंथां नुफेरनाय जायाखै आं दिनैसिमहालागै
औ
थारसननाय हाबाफोरखौ साफा सानै नुदों आरो नोंथां खारस'नाय हाबायाव माबायदि जायो होनब्ला बै हिन्जावसाया हौवासानि नखराव फैनानै थाफैगोरो ओमफ्राय हौवाासानि नखराव बेबायादिनो हाबा होनाय मेथाइफोर नुनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव
औ औ दा नोंथां जोंहाथ हाबा नेमखान्थियाव गोबां माखासे बिनि सिङाव जों दा सानस्लाबनो हायै गोबां नेमखान्थिफोर दं नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा मिथियोब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय हाबा नेमखान्थि माबायदि जायो जेनेबा ओ मा होनगोन हिन्जाव गोदान लाबोनायनिफ्राय लानानै हिनजाव गोदाननि न'खराव थांनाय मानाय बे दि दाय मारिनाय बा आदमंगल जाहैनाय मानाय बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा थोंजोङै?
औ नोंथां एसेब्लाबो माने आंनियाव बेफोरनि एसेबां नलेज गैया थेवब्लाब बो आं एसे बुंनो नाजानोसै
औ जागोन दे।
औ औ जेनेबा हाबा हाबानि जायहा हा न'खराव हाबा जानो गोनां हिन्जावसा एबा हौवासाफोर दङ। ओ बिस्रा न'खरनि सुबुंफोरा जेनेबा हौवासानि नख न'खराव हाबा जानो गोनांबा हौवासा मोनहा बै हिन्जावसानि नख खराव गिबियावनो थांगोरो न'खरखौ नायहैगोरो। बिदिनो हौवासालाहा नायहैखांबाथाय हिनजावसाला हाब बो नायफैनायखौ नुनाय जायो बिदिनो मिलायलायोबाथाय हाबानि ओ खालारफोरखौ थि खालामनाय जायो। हाबानि थि खालार ओ हाबानि खालार थि खालामखांनायनि उनाव बिदिनो कालारफोरा थिग थाक जानायनि उनाव हौवासा लागोनि न'खरा खाालार होनाय बायदियै हिन्जावसा खौ लायनो थाङो लायनो थांना नै आं एसेबां एक्सप्लयेन होनो हानाय नंला दै नोंथां। निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
जागोन दे नोंथां ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो नोंथां बुंनायबायदिनो। बिदिनो जेनेबा दासिमबो दङ जोंनिथिंबो नायनानै हाबा खालामनाय बा मोजां मोननानै लाबोनानै हाबा खालाम खालामनाय जोंहा बांद्राय फारागथिखौ नुनो थाङा नोंथां। फारागथिया बेनोल' जे जोंहा बै बे हाबानि जा नेमखान्थ थिबा जुलिनि दिनखालिनि नेमखान्थि बे नेमखान्थिनि सिगांनि जा नायनो थांलाय फैलाय नैबे नेमखान्थिखौल'सो जों नुनो थाङा नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
लायनायावहाय बिनि उननिफ्राय माखासे जा हाबानि नेमखान्थि बा दायमारि हैनाय मानाय बेफोर नेमखान्थिफ्रा जोंना आथिखालाव मोजां मोनलायनानै लाबोनायजोंनो एखे जायो आरो माने नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ नोंथां दा जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय बे आयदानि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नों थां।
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
दे नोंथां दे।